आं बेयाव खिनथु बानाय थारनांगोनलै आदा।
बेखौथ बानायगोन बेथ जाफुंगोन नाजायोब्ला जाफुङो जेबो नङा बे जायिनि खोथायानो गैया।
जोंनिया मा जागोन बिदि जायोब्ला जों मा जोंनि जोंनि हारिया जौगागोन। बिदि खालामनो सानोबा सासे मानसिया जोंनि हारिया जौगागोन आरो बेयाव द हादोरनियाबो मोजां मोननानै बेराय फैगोन जों बेयाव माखासे जोङो, बे जोंनि मोनसे माने जोंनि बे जों नि नैबे जोंनि माबायाव एरियायाव जोंनि जायगायाव फु फुरा जोंनि बे जोंनि मा दं जोंनि नैबेयाव। भारत हादराव बेयावनो जोङो मा खालामगोन फेमास खालामगोन माने फुरा मि थि होजोबगोन आरो बेखौ, मुंदांखा खालामगोन। ओइ माबानि ओ ओम आसामनि ओ गं थसेयारि माबाया मा मोनलाय? मुंदांखाया
काजिरङा
गान्दालै थसे गं गोनां मुङा गान्दा आमफ्राय आं जा अरनबारि अरनबारि बेरायनो लुगैदों लै। जिब जुनारजों लोगोसे थाफानो लुुबैयो ब्रा आङो जा नो। गोदो नोङो नोङो फरायनो मोनगोन ना मोनाखै गोदो गोदो ओरियाव, अरनबारिनि अरगाखौ? हाब बिराद बरिया मोनो माबा बै आङो बै सि ङाव थांफानाय बायदि मोनोमोन रा फारायबा माने बै लेखा सिङाव आं हाब नाय बायदि मोनोमोनब्रा बेखौ फरायबा आसुरितमोन। औ जेरै बै खोथा याव बुंदों बेबादिनो खिथु खिथु खिथु खारफायो। माबायाबो गोसोआबो।
खारफायो उन्दै समाव उम
उमब्रा
खहाबथारोमोनलै मोजां मोन ओमफ्राय जा गोसोबो दंमोन। लिरनाय फरायनाय उम। आरो आं नोंनि बेवाइखौबो गोदो बिराद, आं बेवायखौ माबा मोनलै, माने माबा रायलायनो नो लाजियोमोन आङो। माबायाव फरायसालियाव गोदो आइै दाइन थाखो मोननाय लोगो लोगो आयै आंख औ माबाफ्रा, सिख्ला बा लेथा माबा ओ लाइजाम हरबाय फास थावनो हो लाइजाम हरनायाव आंथ दाना माबायासै ओइ नाङालै होननानै दोनबाय लाइजामखौ नायासै। नाङालै होननानै ओमफाय उनाव दाना पस्थाव बोरैबा बोरैबि नायबाय। दाना आंखौ नोंखौ मोजां मोनो होनबाय हाब बिदिसो खोथाया दाना ओमफ्राय आं सानबाय आंबोथ बिदि खुलाखौथ बुंनो हाया। सानसे न'आव सा सानग्रोनांगोन अब्ला स सो आङो बे खोथाखौ बुंनो हागोन नोंनो सानबाय आं दाना। ओमफ्राय दाना अखानायै फै बाय ओमफाय दाना आंबो सानबाय हा माथो जाबाय दे बे जाबायनालाय आंबोथ जानांसिगोन आंथ बिदि नङा। जायोबा जाथोंसै जेबो नंला मोजाङावनो थाथोंसै सानबाय जाबाय जाबाय जाबाय जाबाय दाना आरो लास्टाव आं सानबाय होइ बुरै आं नांलालै जानानै फैदों। ओमफ्राय आं माबा मोनसे खारननि थाखाय आं बेखौ नाङा होनबाय।
ना ना
आमफाय आं बिनिफायनो बेजों गैथारला आङो ओ ओ बिदिनो ब्रैजि सान बाजि सान जौसे सानानो थादोंदा आङो। जौसे सानसे आङो बेजों उम टाइमखौ ओ माबा समखौ बेखाराव थांहोदों आरो। आमफाय जेनेबाथ गोदोथ दि माबा गैयामोननालाय जानबुं बारा गैयामोननालाय आंनाबो ओरै थुग्रासोमोन थेग थेग लायग्रासोमोन दा बेजोंनो खुनुरुखुम एफा एनै माने आवगोलथ बिदि एथबां खुला नङा खुला मोनामोन नालाय बुसथु खौ बिदि। ऐदिम फ्रि जायामोन आरो ना। ओमफाय दासो आराम उम बिदिनो सिन्था गैला आरो दा गोनोखो
औ दाथ महरहाय दङ गैया महरखौ नुहरजोबथारसै
औ बेजोंनो जामबुंजोंनो गासैखौबो माबा जोबनो हायो जामबुंजोंनो मोजां मोननायखौ मोनो नालाय दा दायरेक ओमफाय गोदोना गोद दो नामा लोगो मोननानैसो बुंनानै लानांगौ जायोमोन, बेबो जुदि बुंनो हायाबा नोगोद नोंनिनो लस आरो बुंनानै लासेयावबो नोङो माखासे, ओ खावलायावबो सोबा जानो हागौ, ओमफ्राय दाना बिदि हाला हानायालाय बारा, माने बेलाय गोसोनि खोथासो फोरमायदों जुदि नों जायोबासो बे खोथाया फैयो नालाय नों जायोबासो आं नोंखौ गोरबो सिङाव समफ्ल सिङाव लागोन होननाय खोथा फैयो आरो आमफ्राय आंबो बिनि उनाव आङो बिदिनो लामानो जादों माबाया मा होनो गारनायफ्रा ओमफफ्राय आं बांसिन गारामोन आरोना आं मिथिबाय खिन्थु आंहा फोथाय आंहा आंखौ फोथायनाय दं आङो थारखौ मोजां मोनो नाथाय दासिमावबो आं खौ दासिमनियावबो आंखौ हिनजावफोरा सानो मा, दस्रा मो मोजां मोननाय दं, औ बे खोथाखौ सानो आं बुङो मालाया बिसोर बुङोबा आंखौ आं मा सानो आं आं खौ मोजांखा नालाय आंहाथ' मोजांनो सानखायो ओमफ्राय बै जा बुंग्राया, बिदि बुङोबा आंहा मा सा आं आंनि गोसो, खौ मा जायो बे सोमजियो बे सोमजियो आंनावथ' खम से बे दुखु सोमजियोना बेखौ बुजिनांगौब्रा आं आं मा होननानै फोरमायगोन दे बुंनो हायो, ओनबा आंनो बेखौ खिन्था हालाय आं मा रावजों फोरमायगोन आं गासिजोंबो, फोरमायबायानो आं दा बिनि सिगाङाव मारै आं नुहोनो आं माजों नुहुरहोनो आरो आंनि जुदि, ओदि दाना गेलेयो माबा गेलेयोना थुनाय बे थुनाय गेलेनायावबो नों थुनाय गेलेनाय नोंनि ओ ओ नोंनि सुरखौबो बुंहरनो हायाना आदा सुरखौ बुंहरनाया नोङो
औ
थुनायजोंथ' सुर बुंहरनो हाया नालाय लिरनाय फरायनायजों सुरखौ बुंनो हाया नालाय ओ लिरनायजों बुंनो हाया फरायनायजों बुंनो हायो नालाय दा बिदि खोथा जायो आरो। दा दा आंनो बेखौ नांगौ मानो आङो थबां आंनाथ गैया होनना बुंखाबाय आंना सासेलन सासेल' नाथाय बै मानो बुङो आंखौ नों मानो नोंना दङ। जुदि बियो रागा जोंबा बुङो नोंना दङ। आं बेखौनो बिराद आंना गैया आं मा रावजों फोरमायगोन आं
बि दिनै खोनाबाय फंबाय बिदिबो जाहैयो नों बिदि बुंंसेयाव फोथ थाया बा बिदिनो सैथो खिनथानायाव फो फोथायाबा बिदि दं नाम बुंब्ला बेनाव माबा मोनसे साननाय आन्दोआव माबा मोनसे साननाय थानो हागौ बे माबा मोनसे नोंनि सायाव बिबो मोनथिगौ खिन्थु माबा मोनसे बे लुबैनाय थानो हागौ बेबायदि साननाय थानो हागौ बिदि आरो जा जाथावना बेयो खोथाया जुदि नोङो बुंबाय फोथाय ओ नों बुंबाय आरो नोंखौ जेनेबा सोरजोंबा लायरायनायबो जेनेबा बियो मोनफेराखै थेवबो बिदि मोनसि मोनैयावबो जेनेबा नोंजों लायरायो जुदि बे खो जुदि बियो गावबो मोन्थिखागौ। खिन्थु बिनि गोसोआव माबा मोनसे लुबैनाय माबा मोनसे हास्थायनाय थाबावनो हागौ बे बि जाथावना आरो।
आमफ्राय आमफ्राय आं मा मिथिबाय आं बे खोथा थाखौ आंबो एसे थाल मोननो हागौ। आमफाय खिन्थु आं बिखौ सानो आं मोजां मोनो आं मोजां मोनगोन। बे जुदि गुबुनखौ मोजां मोनब्ला आं बेखौ मोजां मोनगोन। बि खोथाया मानो
बेबायदि माखासे बेबायदि माखासे
गोसोसो सिङाव हाबफ्लेनाय मोनसे फाग्ला बायदि मोजां मोननाय होननानै बुंनांगोन नामाथाय बेखौ जे बिनि मोजां मोजां मोनो आं बिनि मो मोजां जानायखौ लुुबैयो थेवब्लाबो
लुबैयो बेनो बेनो ब्रा मा-मासे सा-सासे मोजां मानसि नांगौ होनना सानो। औ।
दा आं माने मोजां होननानै आं आंखौनो फोथायनानै ला लागोन आरो ओमफ्राय जुदि मालाया फोथायदाब जेबो सिन्था गैया बुंनाव गैयानो। बेनो आरो दा ओंखायनो आङो मोजां मोनगोन मोजां मोनबाय थानोसै समजों बोथोरजों मा खालामो खालामथोंसै इसोरनि आखायाव थासै आंनि बे माखसे जिउनि थांखिफोरा।
दोब बिदि मोजां मोनलायनाय सम औ मोजां मोनलायनायनि सम समाव माखासे समाव माबाबो जायो बिदिनो नोङो मोनसे स्टाइला मोजां थाङा एखमबा नोङो गेदा गिदिबो जाहैयो हय दुखु जायो एखबा माबा नागारलायनायनि मा नायनि माबा फिसा फिसौ जेंना जायो बि बिदि समाव गोसोआव हमथााथानांगौ मिनथिबाय।
थानांगौ आं बुजियो बेखौ आं हमथानानै थायो ओमफ्राय बै जेब्ला रागा जोङो अब्ला नोङो बे समाव माने बे खोथाखौ आं बुजिदों आरो माखासे जि रागा जोंनाय खोथायाबो माने मोजां मोनलायनायाव मोजांसो होनो आरो माने नांगौ आरो रागा जोंबासो माने बियो नोंखौ मोजां मोनो होननानै रागा जोंनाय थानांगौ जुदि नोङो बैखौ सोरजोंबा बेरायदोंबा बेयाव रागा जोंनाय थायाबा बेनाव नोंनाव मा मा जेनबा एसे साननां फै बेयाव नों बेखौ रागा जोंङासैबा होमबा आंना दंखायो बायदि खोथाया फैबायना आं बेखौ मानो नांगौ आं बेखौ रागाखौनोजोङा बेरायथों सोरजोंबा बेरायथोंबो होननो हागौ बिदि जायो खोथाया औ
बुजिबाय। बेनो मोजां मोनलायनायाव बिदि खो खोथाखौ बुजिनांगौ उम।
उम।
बिदिखौ बुजियोबा जेबो माबा जाया आरो
उम्म दा जोङो गोदो फब्बाय नालाय गोदो फब बायानो जाबाय दा बेखौ गोदो फबनाय जोंखौ दा आरो इदिनो गोजाव होबाथाय सेस। आनला सानला अबाव थांगोन अबाव गोजावलांगोन अबाव गोजावलाङा गोदाव सोराव हाख'राव थांनो ना बोरिआव थांनोसो जानोसै। ओंखायनो सानै हयै मावनांगौलै।
खामानिखौ मावनांगौ उम्म मोजां मोनो होननानै मोनथाबाय थाजाया जुदि बियो नोंखौ नागारबायबा दि बियो नोंखौ मोजां मोननो लुबैला ब्ला नोंबो लासैनो उम्म जेनेबा औ नागारनाय
बेबस्थाखौ नागिरनांगोन नोंगौ नोंनाया आं बेखौ दा खालामदोंआनो। ओहो बै मानसिया आंजों सानसेखालि जोबोर मोजां रायलायोमोन अब्ला बै मानसिया मा खालामदों आंखौ सम बोथोर फैनानै बिसिबांबा गोबावनि उनाव ओ नै बोसोरनि उनाव आंखौ बियो मा खालामदों नागारदों। बियो आंनि सिगांङाव गाज्रि खोथाखौनो बुंफेरामोन। बै सान खालि बुंदों बियो आंखौ नागारखांनायनि उनाव बियो बुंदों ओरैबायादि गाज्रि फास जा बुंदों बुंफेरि बाथ्राखौ बुंदों आं बे आसुरिद खोथा मोनदों आं बिनि सिग आव जेबो गाज्रि राव रायलायफेराखैमोन।
अम होमबाबो नायदो माबायदि सोलायहैयो मा होनो थारमाने मान बे दस्रा लुबैनाय दंस बिनाव
आरो आं बुंनो हायो बिनि लोगो फाबो बिखौ गार माने आलादा लामाखौ लाना होदों।
ए लोगोफोरनि सायाव लोगोफोरनि सायाव जायो उम बिदि लोगोफोरनि सायाव जायो बिदिया बिरादनो।
लोगोआ गाज्रिबा लोगोजों थाफायोबा बै लोगो गाज्रिबा बे मान
समाबो जानोसै नै समा नायदो।
दे होमबा दोनथनो दे
औ